अ खोनादोंना?
खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा बहा दं?
आङो नै न'नि लामायाव दङ नोंथां।
लामायावलाय मा खालामदों नोंथां?
औ नै एसे मोनाब्लिनि माने थाबायग्लांदों नोंथां जेबो खामानिबो गैया नालाय।
आस्सा नोंथाङा बेखार नामा?
औ आं बिदिनोसै नोंथां।
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों।
एसे जोबोद गोनाथार ओं आ माने गोनां आयदानि सायाव मोनसे माने रायलायनो सानदोंमोन आरो दसे सम। नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां दे हागोन देलाय बुंलाय आयदाखौ।
ओ नोंथां।
आं माने सोंहरसै आरोना। कुइसना जाहैबाय माने सोंथिया जाहैबाय जिहेथु जोंहा गोदोनिफ्राय गेले बोनाय माखासे आ खे-खेलाफोर दंमोन
औ औ।
फोर खेलाफ्रा मा मा मोन ओमफाय बै खेलाफोरखौ बोरै गेलेनाय जायोमोन ओमफाय मा जाहोननि जाउनाव दानि गथ'फोरा बै खेलाफोरखौ गेलेला नोंथाङा खोन्थाहरलाय?
एसेबांखिनिखौ ओ इसे मोनथिबा नोंथांनो खोन
औ दे।
गोबां दङ ओ जेरै गर गे ओ गिला गेनाय ओ बेबायदिनो ओ औ औ औ
जिहेथु गर गेलेनाय होन्दों गरखौ बोरै गेलेयो खोन्थाखादो नोंथां?
जेनेबा गर गेलेनाय बुङोब्ला जों माने ओ अन्थाइजों गेलेनाय जायो बेखौ। ओ बेयाव माने ओ मोननै रोखोमनि थायो ने ओ ओ गरबा अन्थाइ लानाबो बेखौ गेलेनो हायो। आरो बेखौहाय माने ओ जिजरा अन थाय लानाबो गेलेनाय जायो माने बेखौ ओ बे जेनेबा ओ गरबा अन्थाइ लाना गेलेनायखौनो खोन्थानोसै आं नोंथांनो
जेनेबा ओ बेखौ गेलेनो थाखाय जों सा ब्रैबो गेलेनो हायो बा सानैबो गेलेनो हायो बिदिनो द'जोनबो गेलेनो हायो औ जि जोनबो गेलेनो हायो दा खिथु ओ अन्थाइखौ जेनेबा लाबाय आरोना नोंथां
औ औ
लानानै जेनेबा हायावहाय ओ गारस्रावबाय बिदिनो गारस्रावनानै गन गरसे खनबाय जेनेबा गरसे खननानै बेखौ जेनबा ओ जोङो माने उन्दैयावहाय माने बिमा होनोमोन आरोना बे अन्थाइ दरसे खननायखौ माने औ ओमफ्राय औ माने बेखौहाय गारखोनानै माने हायाव खोलैयालासिनो हमखांफिननानै माने हायाव जा गारसानाय दोननाय अन्थाइ दंना
औ औ
बेखौहाय खननांगौ माने गरसे गरसे खनथुमजोबनांगौ माने आखाइयाव जेनबा गरसे खननानै आखायाव लाखानायजों माने बिमाखौ लायाब्ला हायाव माने गरब्रै थायो
औ औ
औ बे गदब्रैखौ माने जोङो बिमाखौ गोजौआव गारखोनानै माने थरसे खनदोलाय आरो बिमाखौ आजावफिनदोलाय बेफोरबायदि खालामनांगौ आरो माने ओमफ्राय बेयाव माने बे ओ बै हानि थरसिखौ खननायाव माने ओ खाथियाव थानाय अन्थाइ फोराव जुदि आखाइफोरा नांनो मोना आरोबा बे अन्थाइया मावनो मोना आरोना नोंथां
औ
औ बिदिनो बेखौहाय गेलेलाङो आरोना नोंथां बिदिनो बेना फार्स्टाव गरसे गरसे खननाय जायो बिनि उनावहाय गरनै खननाय जायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय ओ गरथाम खननाय जायो गरथामाव जेनेबा ओ गरसेखौ खनग्रोबाय ओमफ्राय आरो गारखोनानै माने खनसेनो गरथाम अन्थाइखौ खनबाय बेफोरबायदि खनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो गदब्रैयावहाय ओ गासिबो अन्थाइखौहाय लाथुमजोबो माने आं मोनथाम अ लाथुम जोब होनानै बे बिमाखौहाय गोजौआव गारखोनानै माने गदब्रैखौ हायाव दोननानै माने बिमाखौहाय आजावफिनलायबाय आरो बिमाखौ गारखोनानै आरो बे हायाव दोननाय अन्थाइखौ हमथुम जोबनानै आरो बिमाखौ आजावफिनलायबाय बे बेफोरबादि खालामो आरोना नोंथां बिदिनो बेयाव सावख्लायनाय फैगोन दालां होननायबो फैगोन माने बिदिनो लेबेलार
नोंथां खोनादों सावख्लायनायाव बोरै खालामो
जेनेबा सावख्लायनाय बुङोबा जोङो अन्थाइफोरखौहाय गारखोजोबनानै माने आखयाव माने लानांगौ माने ओरै आखाइनि उल्था बिखुंखै माने अन्थाइखौ लाखिनांगौ माने बेवहाय माने ओ गरसे थायोब्लाथाय माने ओ बेयो आउट जायो माने बेफोरबायदि आरोना फार्स्टआव बिदिनो ओ गरबा अन्थाइनि गेलेदों नालाय बेयाव माने मा जायो ओ खननै सावख्राय नांगौ जायो खननै सावख्रायनायाव माने ततेल अन्थाइया गरबा जानांगौ जेनेबा फार्स्ट आआव सावख्लांनायाव नोंथांना जेनेबा गरथाम थाबाय आरो उनाव सावख्लायनायाव जेनेबा गरनै थाबालाय अब्ला नोंथाङा बे लेभेलखौ पास जानानै माने दालां होननाय मोनसे लेभेल मोनो निलायबाय माने
बेवहाय माने आखाइखौ ओ आखाइ फारसेखौ माने गल खालामनानै अन्थाइखौ गारस्रावबाय गारस्रावनानै माने बिमा खनलायबाय बेयावबो आरो बै माने गल आखाइ खामनायाव माने गरसे गरसे सोबाय थानांगौ आरो ना नोंथां बेनि उनावहय बेयाव लेभेला जोब्बाय माने बेयावहाय बेखौ कमप्लिट खालामोबा बेयाव जोब्बाय ओमफ्राय बिनि उनाव औ बिनि उनावहाय गर खानाय जासिनोल जेनेबा बे लेभेेलथ' जोब्बाय नालाय बेवहाय नोंथां जेनेबा नोंथांजों आंजों गेलेदोंबा आं नोंथांखौ गर खानोसै
औ
बिदि आरोना नोंथां अब्ला जोङो अन्थाइखौ सावख्लायलायबाय माने दहाय फार्स्टआव बुंलायबाय सावख्लायबाय बेयाव आखाइयाव गरबैसो थायो गर खाबाय बेफोरबायदिमोन
जोबोद गोमोथाव जोबोद गोमोथाव
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
औ नोंथाङा आरो माबाफोर खेलानि बागै सोंबावनो
नोंथाङा आरो माने आं नोंथांनो खोन्थाहरसै खोमा ना आं आंबो मोन
औ दे दे दे खोन्थालाय नोंथां
जिहेथु जोंहा गोदोनिफ्रायनो गेलेबोबाय थानाय गभमेन्ट दं
खोनखैखौनाय
औ गभर्मेन्टथ' ना मा होन्दों नोंथां
औ देलाय खोन्थालाय नोंथां बेखौ आं माने मोनथिनो लुबैथारबाय
हान्जा आर आरो ना
औ औ
औ माने मोननै हान्जा थायो बेहाय जोंहा सा साब्रै एबा साबानि बारा जायोबा साबसिन आरोना माने खेलाया जोंहा जोबोद गो-गोमोथाव जायो आरो ना माने जोंना साबा थाबा बा सयजन सयजन जायोब्ला जोंहा जोबोद मोजां बेखौखौ गेलेनो थाखाय जोंहा समान समान जोंहा फिल्ड नांगौ जायो गेलेग्रा जायगा नांगौ जायो मोननै टिम थायो नालाय मोननै टिमाव जोंहा जाय मोनसे टिमा माने बे खलाखौ गेलेनो बल नांगौ जायो जों बै बलखौ माजों बानायोमोन गोदो जिहेतु प्लास्टिक प्लास्टिकआव माने प्लास्टिकखौ जोङो गोबांनानै जोङो माने दिरुंजों फाननानै जोङो बल बानायोमोन माने बे गेमाव माने जोङो बै बलजों माने जिहेथु गुबुन मोनसे हान्जानाव बैखौ माने खुबैनांगौ जायो ज बेनिखायनो जोङो सायनि थाखाय प्लास्टिकनि बलखौ बानायनाय जायो आरो ना प्लास्टिकनि बल थायो बेनिफ्राय जोंहा जिहेतु ओ हेड ओ हटेलथस ज जोंहा जाय देरहायो बेयो जोंहा किकेटफोरबायायदि बिदिनो बुगारनाय ओमफ्राय बेटिं खालामनाय थायो आरो जिहेथु मोनसे हान्जाया फार्स्ट फआव दुग्रोगोन फार्टआव फिल्डिं थागोन आरो न
औ
औ औ
जावालासिनो फार्स्टआव जिहेथु बुग्राया थागोन बेहाय गल बिनिफ्राय सिगाङाव हरग्रा थागोन हरग्रानि लाइनखौ होगोन जोङो बिनिफ्राय फार्स्टआव खारलांनो थाखाय ओरै माने सिगां फारसे खालामनो थाखाय मोनसे आरो खथा बानायबावो बेनिफ्राय आरो ओरै खना ओरै खना खना माने मोनसे मोननैथाम। खना जायगा थायला आरोना खोनादोंना। औ बिदि आरोना फार्स्टआव जोंहा। जा बुग्रा बे टिमा बलखौ जोंहा बुहरनांगौ। आखाइजों बुहरनांगौ बलखौ हरनायाव आखाइजों बुहोनांगौ। जुदि आखाइजों बुहुरनाय बलखौ। बै गुबुन हान्जानि ओ सुबुं मा माने गेलेग्राफ्रा। हमखाङोबा बे आउट जायो बैयो। थैयो बै थैयोब्ला बैनि जायगायाव आरो गुबुन सासेया फैयो। बिदिनो बलखौ बुहुरोबा माने बुहुरनायनि उनाव थैलासिनो बल। बा गोजानाव थाङोबा जोङो।
हेल'।